हेलौ
औ।
खोनादों
औ खोनादों
हेलौ
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि औ औ।
औ औ। बिदिबा नोंथाङा दासान्दि ओरैनो दङना नोंथां।
औ औ आं दासान्दि ओरैनो दङ।
हेलौ।
औ नोंथाङा दा दसे सम आंनो होनो हागोनना नोंथां औ। बिदिब्ला जों मोनसे मोनसे मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों सावरायजागोनना नोंथां? औ औ ओ सावरायनायानो जाबाय सावरायनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनिया दैबाना आरोना नोंथां। औ ओ दैबाना होनो दैबाना होनोबथ' गासैबो मिथिखायो दैबाना जायोब्ला जों हा ओ मा मा खहा जायो बा एबा मा मा जेंना जायो बेफोरनि सायाव आं फोरमायनो एबा बुंनो सानदों आरोना नों नोंथांनि सिगाङाव
औ औ बुंजागोन औ बुंजागोन।
औ दैबाना होनोब्लाथ' जों मिथिखायो गासैबो दैमा दैसाफोरा एबा अखा बांखा हानायजों दैया जोंनिया लोमो आरो बे दै लोमनाय जों लोगोसे जोंनिया मा जायो। दैबाना जायो आरो ना दैबाना अखा
औ नंगौ।
हायो एसे मा खालामो दैबाना खामफायो आरो ना जोंनि खाथि खाला हालामाव फैनानै दै दैमा खाथिफोराव। औ। थानायफोरा गामि ओनसोलफोरा एसे उसुबिदा जायो आरो मानि थाखाय होनोब्ला बेयाव जोङो दैया लोमनानै खहा खालामो आरो ना खहा खालामहैयो जेरै न' बां सिफाय सिफायफैयो ओमफफ्राय बिफां लाइफांफोरखौ सिफायो। ओ गासै जिब जुनारफोरखौबो मालाबा समाव जिब जुनारफोरखौबो थैनाय नुयो एबा जिब जुनारफोराबो न' बां लोमनायनि जाहोनाव बुखारबोनो हमो। ओ बिदिनो जायो आरो ना औ दाख्लै बैसो ओ दाख्लैबोसो आङो ओ ससियेल मिडियानि माबाजों नुनायखौ नुदों आरो ना मोनसे ओ जायगायाव माने जायगानि नामखौ आं बुंथ'ला माने बेयाव जिबौ फाराम दोङोमोन आरो ना जिबौ बिस गोनां सिबौ ओ जिबौ होनोब्ला थ' जों मिथिखायो बेयाव जोबोर जि बिस थायो आरोना बे बिसआ
औ नंगौ
जिबौवा माने ओंखारबोदों आरो ओमफफ्राय बे फालो फालो ओंखार बोनानै ओ बेसेबां ओंखारबोदो होनोब्ला बेयाव ओ नौस'था नौस'था जिबौआ फारामनिफ्रायनो ओंखारबोदों ओंखारबोनानै खाथि खाला दैमानि दैमाजों बोहैबोनानै जोंनि साखाथि फाखाथिफोराव ओ गाग्लोबफैदों आरो ना मानसिफोरखौबो बियो बिस गोनां जिबौ नालाय एसे सुबुंफोरा साब दान जानांगोन एबा जोङो ओ मोनसे गिख्रंथाव थासारि एबा गिख्रंथाव जाथाय होननानै जों साननांगोन आरो ना एफा बुरजा जिबौआदि जोंनि फैनानै जों
औ
थि थानाया मोजां होननानै आं सानना लायो आरोना नोंथां बिदिनो जानाय लोंनायफोराव दै बाना जायोब्ला खायफा खायफा गामिफोराव दैमा खाथिफोराव दै लोमोब्लाथाय मा जायो माबाया खहा जायो आरोना सुबुं अनजिमाया खहा जायो। बिदिनो जानाय लोंनायफोराव थानायफोराव एसे उसुबिदा जायो आरो। जि जेब्लानाखि दैया राना दै दै रानांगौ मानि न'आव थानो हाया। जायो जेनेबा लामा दथाफोराव थानो गोनां जायो बेफोरनो आरोना नों नोंथां बिदिनो दैबानानि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना गोन नामा बा नोंथांमोननि थि दैबाना दासिमबो दैबाना जानाय जायो औ
औ औ फोरमायनो हागोन। औ जेरैहाय जोंहा दैबाना होनोब्ला जोंहा दैज्लां बोथोराव दैबानाखौ बांसिन नुनो मोनो मानो होनबा गोबां अखा हानायनि बिबाङाव बायदिसिना हाखर हाला दै दैफोरा बांजोबो आरो बै दैमाफोराव दैफोरा गोबां रोखोमनि बुंसार जोबनानै जोंना दैबाना जायो आरो।
औ नंगौ
बिदिनो दैज्लां बोथोराव अखाफोरा जि सानसो हाब अब्लानो जेथिंबो सेरेखाय बेरेखाय दैआ बोहैदलानानै गामि ओनसोलफोरखौ जेनेबा बुंसार होजोबो आरो। बिदिनो जोङो नुनो मोनो जे निउस चेनेल फोराव नुनो मोनो बुलुंबुथुर दैमा सेरफोरनि खाथिफोराव थानाय बायदिसिना गामिफोराव ओ दैफोरखौ लोमलानानै सुबुंफोरनि न'खर बा सम्पतफोरखौ आलाय सिलाय खालामो। बा बिसोरो ओ मा खालामो दैबानाया जेरै ओ बुखा
खारलाङो आ
सेफाय लाङो बिदिनो औ औ नंगौ बिदिनो खालामना सिलिंखार खालामना गालाङो आरो आरो गामि ओनसोलफोरावबो जुदि बेबायदि दैबाना जायोब्ला जोंनि गामि ओनसोल सुबुंफोरा थानो जानो बा थानो ओ बिदिनो बे मा जायो जेराव बेवहाय आयो ओ बिदिनो बबेबा गोजौ दाबसे जायगायाव थाहैथ'नांगौ जायो जेब्लासिम बे दैया ओ रानलाङा बा जोबलाङा बे दैया बे दै जोबजा सिम बे जायगा दाबसेखौ गारनानै गुबुन दाबसे जायगायाव थाहैनांगौ गोनां थि जायो आरो बिदिनो दै बानाया गोबां सिलिंखार खाला लाङो जेरै बायदिसिना ओ न' बां खुख्ला लानानै बु खारलाङो बिदिनो दैमा जिंफोराव थानाय बायदिसिना ओ बिल्डिं नोगोर बेफोरखौ बुखार जोबनानै लाङो आरो बिदिनो दालांफोराबो बायलाङो बिदिनो लामाफोरखौबो खुरखानानै गोथौ जा खालामनानै गालाङो बबेबा दाबसे गोजौ जायगाखौ बुखारनानै बेखौ गोथौ जायगा खालामनानै गालाङो आरो बिदिनो ओ बबेबा गोथौ जायगाखौ थले खालामामनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंना दैबानाखौ सोरखारा होबथानायनि माबाफोर राहा लादों नामा नोंथाङा बुंनो हागोन ना
औ नोंथां दैैबानाखौ होबथानाय औ नोंथां खोनादों ना
औ औ औ खोनादों औ खोनादों
दै बानाखौ होबथानो हानाय राहा होनोब्ला राहा होनो माबादि रा
औ नंगौ
होबथानो हायो बेबा माबायदि होबथानो हागोन बेखौथ' ओ बेयो जाबाय दैज्लां बोथोरावसो बांसिन जायो नालाय अखानि थाखाय जायो एबा जायगाफोरखौ मानसिफोरा ओ लङा एबा दैमा एसे दाखोर दालाफोरखौ खा थिफोराव गारनानै दैमा बोहैनाय जागाफोरखौ फबनानै लायो एबा दै बोहैनो थाखाय
औ
सुबिदा होआ बिनि थाखायनो दैबानाया जायो होननानै आं सानो आरो आरो ना बेखौ सरखारारनि जेबो गोरोन्थि होनना साना आङो जों सुबुं मा
औ औ
प्लिकनो बेखौ ओ साखोन सिखोन लाखिनांगौ ओ दैबो हैनायखौ जेब्लाबो बेयाव जाबोर दाखोर दाला गारनाङा सा बोहैलांनो सुबिदा थायो बेफोरबायदि सानफ्रोमबो जोङो दै दंग' एबा दंग' दला ओ दैमाफोराव दैफोरखौ गारलाबायनाङा आरो ना बिदिनो मोनसे जागायावनो जयै गारनानै बेफोरखौ सावना होस्रांनांगौ आरो ना बिदि गारनाया गोरोन्थि जानला मोनानला गोरोन जानला मोनला गारोबाथ' जोंनि आबहावाखौबो गुबुंले खामनायखौ नुयो आरोना बिनिखायनो आबहावा गुबुंले जायालासिनो ओ जोङो ओ मान सानै हयै गारनांगौ आरो ना। बेखौनो बुङो आरो नोंथाङा नोंथां मोननिथिं दासिमबो बेफोर माबाया मा होनो दैबाना एबा दासिमबो दैबाना नोंसोरनि हालामाव जायो नामा एबा दैबाना जाफेरदोंना जाफेराखै। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ। जोंनि ओनसोलावथ' एसेबां गिदिर गिदिर दैमा गैया जायनि जाहोनाव जोंनि ओनसोलाव एसेबां दैबाना जानायखौबो जों नुनो मोना। आ इसे ओरैनो जायो दुब्लि फोथारखौसे एसे बुंसारो नाथाय एसेबां जोंनि थानाय जानाय बा न'फोरखौ बेबायदि बुंसारनाय बा बिलो खालामनाय बेबायदिखौ जों नुनो मोना आरो। गुबुन जायगायाव नुयो जे दैबानाजों आलाय सिलाय जानाय। मोसौ मोसा बुखारनानै लांनाय बिदिनो गोबां बायदिसिना खहा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेजों लोगोसे सरखारा मदद खालामदों जेरैहाय ओ दैमाफोरनि जिं जिं गोजौ गोजौ माथावरि खोनायखौ जों नुनो मोनो। बा नुदों आरोना दै बानाया जाहाथे बु
दैमानिफ्राय दैमानिफ्राय जाहाथे दै दैया फैख्लायनो हायै बायदि दानिया गोबां बिदिनो गिदिर गिदिर अन्थाइ एबा गिदिर गिदिर ओ बाला माबा बाला आरो। ओ बि बस्थायाव बाला सोनानै ओ बेखौ खोनायबो नुनो मोनदों बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनदों। खाथि खाथि गामिफोराव बिदिनो ओ जोङो ओ मोजाङै ओ गाव गावखौ एबा सरखारनि सरखारनिफ्रायबो आरो गोबां सुबिदा मोनो ओ सरखारा जो जोंनो गोबां खुबिदा होदों दैबाना लोमनायाव मदद होदों अनसुंथाइ होदों। जेरै माइरं दालि ओ जानो थाखाय जोंनो आदार मा मा नांगौ बेफोरखौ मुवा सरखारा दैबाना जायोबा ओ होयो् बिनो आरो ना सहाय मोनो नों नोंथां जोंनिया समाबो जाबोबाय बिदिब्ला ओ जोंनि रायलायनाय आयदाखौ बेयावनो लाखिथ'नोसै नामा? औ औ गोजोन्थों।
औ।